खोनागासिनो नोंनिखौ औ खोनाबाय दे नोंथां
अ नोंथां नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार खोथा लानानैसो सावराय होननानै फन खालामनाय जादों नोंथाङा सावरायनो हागोन न आं जों
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन नोंथाङा मानि आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोनबा।
औ नोंथां ओ मा होनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन। नोंथां आंनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन आङो बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायहनोसै नामा? दोरोङारि ओंख्रै बुङोब्लाथ' आङो। अनलाखौनो नोंथांनो फोरमायनोसै जोंहा ओरैनोथ' गोबां दोरोङारि ओंख्रि दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला नाफाम ओंख्रि सबायजों दाउ सबायजों साम' बिदिनो एम्फौ लाथा जानाय ओ बिदिनो अमाजों मा होनो माखासे बुस्थुफोर जानाय आरोबाव दंबावो जोंहा गोबां रोखोमनि आरो ओंख्रि बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनोसै अनलाजों अनला मेवाइ अमाखौ बोरै जानाय जायो आरो नोंथां बे अनलाजों गोबां रो खोमनि ओंख्रिबो जानो हायो बेखौबो दोरोङारि ओंख्रि बुङो जेरै अनलाजों दाउ जानाय अनलाजों मेवा जानाय अनलाजों ना गोरान होफानाय अनलाजों मोदोमफुल बिबार जानाय बेफोर गासैखौबो जोंहा दोरोङारि जानायावनो लायो आरो नोंथां ओ बिनि मादावनो आं नोंथां नोंनो बुजायनोसै एबा फोरमायनोसै दोरोङारि जानाय जोंनि अनला मेवाइ आरो अमा सिगाङावनो नोंथाङा बे ओंख्रिखौ जानोब्ला नोंथांनो मेवाय नांगोन आरो नोंथां आरो अमा ओ जोंहाथ' मेवाइ बुङोब्ला जोंहा औवानिफ्रायनो मोनखायो नङा होमबा नोंथां मेवाइखौ नोंथाङा गोबां औवानिफ्रायनो मोननो हागौ आरो नाथाय आङो नोंथांनो मा होनो नोंथांनो फोरमायगोन आं एबा खोथाखौ आं खावलायगोन बे मेवाइखौ जोंहा औवा बुरखानिफ्राय लाबोनाया मोजां जायो आरो नोंथां दानिफ्राय बांद्राय लाबोदो ओमफ्राय बारा गिदिरबो जानाङा आरो एसे फिसाखौ लाबो नङाबा गिदिरद्राय जायोबा गोरा जायो आरो नोंथां जानायाव गोथाव मोना जायो। बेनिफ्राय जोंहा औवाखौ मेवाइखौ दाननानै लाबोदो मोजाङै दाननानै मा खालामदो हानानै लादो आरो हानाय नोंथाङा हानाय समाव एसे खालामनांगोन आरो साफा खालामनाय समाव गोसो गोनां बै औवायाव माखासे सफु बेजे बेजेबो थायो आरो नोंथां। बेखौ प्लास्टिक गाननानै हायोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय नोंथां नोंथाङा मोजाङै होखांनानै लाबोदो ओ बेनि थाखाय जोंनो नांगोन माइरं आरो नोंथां। बै माइरंखौ बाजार निफ्राय बायनाय माइरंखौ लानाङा न'आवनो सौनाय जोंनि बर' बर'आ सुबुंफ्रानो बानायनाय माइ आबादनि माइरंखौ बासिनानै लायोब्ला मोजां जागोन आरो। गिबियावनो नोंथाङा माइरंखौ सुगारनानै लादो सुगोरनानै लाखांनायनि उनाव दसे सम दैखौ गसर होनानै एसे फोरानदो आरो नोंथां ओ फोरानखांनायनि उनाव बे जेब्ला
फोरान थांङो अब्ला नोंथाङा मा खालामदो बे बे माबाखौ माइरंखौ ओ उवाल गाहेननि मददजों नोंहा देनानै लादो आरो बेखौ देयोब्ला नों दे देनानै गुरा गुरा खालाम दे आ बेखौ आजिखालिनि जुगाव मेचनजोंबो देनाय नुनो मोनो आरो नोंथां मिक्सार मेचनजों नाथाय बे मेसिन जों दे नोंथांङा मानो होनब्ला जेब्ला मेचनजों बेयो गरम जायोब्ला बै माइरंनि बिदै एबा रसा ओ मा होनो एसे रानो आरो नोंथां मेसिनजों बेयोब्ला बेबायदिनो नोंथाङा मोजाङै ओ अन गुन्दैखौ देनानै लादो फन गिरखौ बेखांनानै लानायनि उनाव नोंथाङा आ सिगां रोनो नोंथाङा सारनाय अमाखौ एवनानै नाग्रोनांगोन आरो नोंथां। अमाखौ मोजाङै जों जायो बेबायदिनो एवगोरनानै लादो आरो। ओ बेबायदिनो बाजौ बाजि जौखोन्दो द'जि जौ खोन्दोसोमोन होननानै लादो। बेनि उनाव नोंथाङा दै ग्लब ग्लब ग्लबुदोंददों आरो गुबुन मा होनो थौआव जाय जायगायाव नोंथाङा अनलाखौ संगोन बिदिनो जेला दै ग्लब ग्लब गद गोदौवो अब्ला नोंथाङा अनखौ आखाइजों थादो आरो बेबायदिनो मिसि मिनि हरबाय था बिदिनो हरबाय हरबाय थानाय समावबो नोंथाङा मा फारसे आखाइजों ओ सारायखौ एरनानै होबाय था आरो जाहाथे बै अनलाया माबा गुन मा होनो‌ अनलानि गुन्दैया मा खालामा ओ गुना ओ गुन्दैया ओ जाहाथे सिथाबनानै थाया आरो नोंथा बेनि थाखायनो आखाइ फारसे एरबाय थानांगोन आरो बेनि उनाव जेब्ला हरखाङो अब्ला दैखौ गोदौबाय थादों बेनि उनाव नोंथाङा अमायावनो अमा एवनानै लानाय बेयावनो गासैखौबो एवफानांगोन आरो नोंथाङा ओ मेवाइखौबो एवफानांगोन आङो फोरमायनो एसे बावलांदों दहाय मोजाङै मोननाय बायदिनो मस्ला बेसिबां नांगौ बेखौ नों गुरनानै लाजोबखानांगौ आरो। जेला अनला बेबो नोंथाङा जेबो हरनाङा जाहाथे बेबायदिनो अमाजों जों बेवहाय एवनानै लानायखौ नोंथाङा ओ बे अनला गोदौबाय थानाय समाव बा लखबनानै हरदो आरो नोंथां जेला लखबो बेनि उनाव दसे सम गोदौ होबाय थागावदो बेनि उनाव गोदौखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे नागार हायै ओ दंबावो बेनो जाबाय खारै आरो नोंथा। बे खारैखौ नोंथाङा नांगौ जखानि लुखबनानै हरदो आरो। बेबायदिनो दसे ज गोदौहोबाय थादो गोदौहोखां थंनानै गोदौ होबाय थानानैबो नोंथाङा गेजेर - गेजेर सागंजों साना हरबाय थादों आरो। बे सागंआबो जों ओ औवाजों बानायनाय जायो। बेबो जोंनि बर' सुबुंफोरानो बेखौ ओंख्रि संनायाव बांसिन बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
बेबायदिनो अनलाखौ एसे गेजेर गेजेर मा खालामबाय थादो संख्रि साखिनायबाय थादों आरो। बेबायदिनो थामजि ब्रैजिसो मिनिट दैयाव ग्लब ग्लब गोदौ होखांबानो जोंहा अनलाखौ मोननाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो मोनलाखौ बानायोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिब्ला नोंथाङाबो फोर फोरमायनो हागोन नामा जोंनि माखासे दोरोङारि जाग्राफोर नोंथां खोनदोंना? जयाव नोंथाङाबो फोरमायना होदो। जोंनि माखासे दोरोङारि जानायफोर
ओ नोंथां। जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै बुंनांगौब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो अनला ओंख्रि बुंनाय बायदिनो गोबां ओंख्रिफोर दं जोंनावबो ओ बेफोर जाहैबाय ओ जेरै नारजि नारजि ओंख्रै बेबायदिनो दोङो ओ सबायजों साम' बेा साम' ओंख्रि बेबायदिनो गोबां दोङो आरो। आरो दंबावो बिदिनो जोंनि गोथां ओंख्रिफोरबो दोङो लाइ - लाफाफोरखौ जोंनि बर'फोरानो सुबुंफोरानो जायो बेबायदिनो दबावो आरो जोंनियाव लाथा एम्फौ जानाय बेफोरबाय गोबां दङ आरो' आङो बेफोरनि गेजेरावनो आरो नोंथांनोबो आङो साम' ओंख्रिखौ माबोरै जायो माबोरै सङो बेफोरनि सोमोन्दै आङो बुंनो सानदों। साम' ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोङो साम' सामुंनि मुंखौ बुंग्रांगोन जोङो ओ सामुआ जोंनियाव मोननै जाथोननि दोङो। मोनसेया जाहैबाय जोंङ दाउखा साम' होनना बुङो। आरो ओ गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोङो मा साम' गोलाव एबा साम' जिनस्रि होनना बुङो बेखौबो जायो आरो मोनसे दंबावो साम' लादाय बे जाबाय गेदेर गेदेर बेफोर साम'फोरखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा जायो आरो। बे साम'खौ जानो थाखाय जायखिजाया साम'खौ जानो थाखाय गिबियावनो जोङो बिलो एबा ओ ज मा होनो दै दैसा दैसाफोरनिफ्राय जों लाना फैनांगोन आरो। बेखौनानै साननै बा सानसेयाव हरसे दैयाव सोमा दनांगोन। मानोना सामुआ हा जाया होनसो थांना थायो नालाय बे हाया गजबनांगोन। अब्लासो मा बेयाव हाखौ मोनजानाय नङा आरो बेनि थाखायनो साम'खौ हरसेबावनि साम' दोनबाय बिनि उनाव अख नायै साम'खौ सायनांगोन सायनानै बिनि मा होनो? खुगा खुगा होनना बुङो जायखौ जोङो थाखकनि माने साम'आ मोनसे खुगायाव माबा थायो होथेनाय बेखौ एरख'नांगोन। बेनिफ्राय खिथुखौ दाननांगोन आरो खिथुखौ दाननांगोन बेनिफ्राय साम'खौ मा होनो मोजाङै खादाफोराव लानानै सुनांगोन जाहाथे बिनि मैलाफोरा जिफोरा खारो। सारजासिम जोङो सुनांगोन आरो साम'खौ हुनांगोन हुयै हुयै सुनांगोन बेनिफ्राय बेखौ जोङो जानाय महराव मोनगो आरो हबानिया। बेनिफ्राय जों साम'खौ सोरबा सोरबा रुनानैबो संना जायो आरो एवनानै। दा साम'खौ ओंख्रि जानो थाखाय गिबियावनो साम'खौ मादों जागोन बेखौ जोङो सायख'ग्रोनांगोन सबायजों जायोबा सबजों। मा होनो? खाला दालिजों जायोबा खाला दालिजों बिदि गोबां दालिजोंबो ज जायो आरो बिदिनो गोबां गावबा गाव समोम मथे जानो हागोन बेखौ दा आं सबाइजों जागोन सबाइजों जानो थाखायबो बेयाव सबबायखौ रुनानै लाग्रोनांगदों आरो। सुबबायखौ रुना लाबाय लाखोननि उनाव साम'खौ गिबियाव संनो थाखाय सामब्राम पियास होननानै जोङो सेरनो बाहायो आरो, आरो मा? बे साम'आव जोङो खारदै एसे होयोबा जोंना साबसिन जायो। मानो होनबा? खारदै होनाय लोगो लोगोनो साम' सिङाव थानाय दैफोरा गाैबो गजोबलाङो आरो बिनि थाखायनो खादै इसि सारनांगौ साम'आव अब्लानया मा जायो एवफ्रानो मोजां जायो आरो साम'आ एसे थावसिन बावोबो मोदोमसिन बावो बिनिफाय बिदिनो थाव सेरखांनानै साम'खौ होबाय खारदिखौबो इसे बाहायनानै एवफ्रामबाय मोजाङैनो मोज्जां एवफ्रानै जेब्ला ओ मा होनो साम'आ मोजां जायो अब्ला ओ सबायाइ रुना लानायखौ जोङो होनांगौ आरो बे साम'आव होखांनानै गोदौहोनांगौ आरोखि दसे गोबाव समैनो मोजां गोदौ होनांगोन साम'आबो जाहाथे मोनो, आरो मा होनो? सोरबा साम'खौ माने गयो। बे थिग बेबायदिनो मा साम'खौ जों गोबाव संनांगोन अब्लासो मा साम'आ मोनगोनबो आरो थावगोनबो आरो'। बेबायदिनो जेब्ला साम'आ सङै सङै संनानै साम'आ मोनसे खमायाव जोङो बेहाय गंगार धुनिया एबा दुन्दियाफोरखौ जों होनो हायो आरो मोनाने मा होनो? बे जोबोद मोदोमो आरो, बेनि थाखायनो गंगार थ धिनियाखौ एबा साम' ओ थैनियाखौ दा दैज्लां दैज्लां बोथोराव जोङो दोन्जिया मोना अब्लाय ना जोङो गंगार दोनियाखौ होनो हायो आरो आरो जों मेसें बोथोर बा धोनियाखौ जों होन जानो हायो आरो बेबायदिनो साम'खौ जों जानो हायो आरो आरो जोबोद गोथाव जायो बे ओंख्रिखौ दा ओ जोंनि बर'फोराल' गोदो बांसिन जायोमोन नाथाय मा गुबुन हारिफ्राबो बेफोरखौ ओ बे रेस्टुरेन्ट एबा हटेलफोराव नुदाव नुदाव सादाव जादाव बिथांमोनहाबो संनानै जानो रोंनांनाय जाबाय आर' मोनसे समाव बुङोमोन बर'फोरख साम' जाग्रा सांख्राय जाग्रा नै मुगैयोमोन नाथाय दा साम'खौ गुबुन हारिफोराबो जाबाय बेफोरन ओ साम'नि सोमोन्दै बिथांमोना मिथि बा साम'आव मा मा भिटामिन थायो बेखौ जायोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा जायो बेफोरखौ बिथांमोनहा मिथिनो हमबाय आरो जेब्ला साम'खौ जोंनि बर' सु बुंफोरा जायो अब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ गोदोनि बर' सुबुंफोरा रावबो मेगन आनो थावआ गैयामोन आरो बिथांमोना मा होनो ओ बेखौ नुयि जायामोन थारमाने थाखाय नो मा सामु जानायनि थाख जायोमोन आरो बेफोरो साम'फोराव गोबां मेगननि थाखाय जोबोद मोजां मोजां आरो मेगन नि पावारखौ सामुआनो लाबोनानै जोंनि बर'फोरा फोथायदों आरो बेखौ डक्टरफोराबो दाबो बुङो आर' बेबायदिनो बेनि थाखायनो दा गुबुन हारिफोराबो मोनज दाव मिथिनानै जादावनानै थावनाय मोननानै जाबाय आरो बिथांमोनाबो बिथांमोनाबो
बेबायदिनो जाबाय आरो नोंथां बिनि थाखायनो साम'खौ मानो गुबुन हारिया जानो हमबाय ओ बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै नामा समाबो जाबाय
औ नोंथां बिदिब्ला उयुनाव लोगो मोनफिनबावसिगोन
औ नोंथां औ दान हर नाय आंनाव माबा जाबाय दानबाय ना नोङो?
दानजायाखै हेल' नोंथां हेल' नोंथां
हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों
थांजों